हेल' औ नोंथां खोनादों
अ नोंथाङा माबा माबा हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा दायो
जेबो मावाखै नोंथां ओरैनो दंथ'यो दायो औ
ओंखाम सोंखाम जाखांबाय नोंथां
औ जाखांबाय नोंथां
मोनबा
ओंख्रिया जिंखा ओमफ्राय ना गोरानसोमोन नोंथां
अ गोथावनो नोंथां आ खबरफोरालाय माब्रै नोंथां थिगानो ना
मोजाङैनो दङ बर्थमान नोंथाङालाय खबरा
आंबो गेजेरावनो नोंथां मालाबा गाज्रि मालाबा मोजां दायो आंनाबो गेजेरावनो आं नोंथांनो मोनसे जाहोनाव औ आं नोंथांनो मोनसे जाहोनावसो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां
औ दे जागोन दे सावराय जागोन नोंथां
ओम ओम ओम आयदायानो जाहैबायमोन आं नोंजों सावरायगोनहाय अ दाउसेन दाउला बा जिब जुन नार आ मानो गोमालांगासिनो दं बा पपुलेसन संखियाया मानो खमायलांगासिनो दं बा मानो थैलांगासिनो दं बिनि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आं नोंथांजों।
औ जागोन दे नोंथां सावरायजागोन।
औ दायो नोंथाङा फ्रिबालाय बे आयदायाव सावरायनोसै खोमा ना नोंथां
औ जागोन दे।
ओ दायो जों नुनो मोनदों नोंथां ओ दाउसिन दाउलाफोराहाय गोमालांगासिनो दं गोदो आङो गोबां रोखोम रोखोमनि दाउसिन दाउला नु नो मोनोमोन दा बेखौ आङो नुनोनो थांला माने आंथ' गामिनिसो नालाय गामियावनो बेफोर दाउसिन दाउला खौ नुनो थांला आं। दायो मासे मानै नुयो ओमफ्राय बेबो गोमालांगासिनो दं दायो। माने आ थांनाय बोसोर नुदोंमोन ओ बे बोसोर नुवासैलाय आरो बोसोरनि सिगां नुनायखौ आं बे बोसोराव नुफिनासैलाय बिदि आरो ना दाउसिन दाउलाफोरखौ थैलांगासिनो दं माने। आरो गोमाबो लांगासिनो दं बायदि मोनदों आङो मानोबोला नुनोनो मोनला ना आ गोदोथ' बिदिनो बिराद बाहा साहा लायोमोन बिदिनो गयफोरावबो दंफांफोरावबो बाहा लालाबायोमोन दाउफोरा। दा बाहाफोरखौनो आङो जेन थेनसो मोनसे मोननै ल' नुनो मोनसै। सोबनावबो गामियाव रावनावबो आं माने नुुनोनो मोनला। बिदि गयफोरावबो लायोमोन ओ बिदिनो दंफां नरमेलफोरावबो लालाबायायोमोन बाहा दा बाहाखौनो नुनो मोनला बा दाउआनो गोमालांबाय होनजासै।
औ नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
दा गोमालांनि गोमालांनायनि कार'नाथ' बहुद दं बायदि मोनदों आं नोंथां। आनो दा नों ओ जिब जुनाराहाय बा दावउलाहाय मानो गोमालांदों बा थैलांगासिनो दं ओ बिनि सायाव नों थाङा मोननैसो ओम सावरायनो हागोन बा फोरमायनो हागोन नामा मानो जे थैलांगासिनो दं। बा गोमालांगासिनो दं दाउसिन दाउलाया आरो माने मानो मा जाहोनाव उम बेखौ फोरमायनो हानाय बा आङो सोलोंथि लानो हागौमोन नोंथांनिफ्राय
जागोन दे नोंथां आं मोननैसो जा मिथियो आं फोरमायनो नाजानोसै। दा जिहेथु नोंथाङानो जागायजेननायाव बुंबोखाबाय ओ गोदोनि दिनाव जोङो उन्दै समाव जायफोर दाउसिन दाउलाफोरखौ जोंनि गामि ओनसोलाव
बा नुयोमोन आथिखालाव माने बैसोर दावसिन दाउलाफोरखौ जोङो
फ्राय माने अबे बबेबा बबेबा रोखोमनि दाउफोरखौ जोङो नुस्राला लानो आरो बुंनो थाङोब्ला। आरो फैनायबो जों नुनो मोनला माने गोमालांनो हमबाय। आरो जाखिनि दंमोन बेफोरबो दाबो दं ओ जाखिनि दायो दङ' बेखौबो माने सिगाङाव जिबाय दि नुयोमोन बे बेखौबो जोङो जोबोद खम बिबाङाव नुनो मोनग्रा जाबाय आरो
औ नोंथां।
दा बिनि जाहोनखौ बुंनो थाङोब्ला बे बायदि खमायलांनायनि जाहोनखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो ओ सुबुं माहारिनि अनजिमा बांनाय लोगो दिनो नोगोर सहर बारायनाय आरो बिफां लाइफां दानफानाय बेफोरखौनो जोङो गाहायै बुंनांगोन आरो मानो होनोब्ला
हाग्रानि दाउफोरा हाग्रायाव थानो मोजां मोनो ओरैनो जों हाग्रानि दाउ होननानै बुङा होनबा बिसोरखौ?
औ बुङो नोंथां।
ओं माने बिथांमोना ओ बे माने बिसोर दाउफोरा हाग्रायाव थायो नालाय हाग्रानि दाउ होननानै बुङो आरो दा बिसोर थाग्रा जायगा जि बाहा लुग्रा बिसोरनि ओ आदार बेफोरो माने सुबुं जिमा बांनायाव न बांफ्रा गोसारबाय बैफोर हाग्राफोरखौ दानस्रांनायनि थाखाय बेफोर दाउसिन दाउलाफोरनि आदारा लासै लासैनो खमायबोनो हमबाय आरो माने गैया जालांबाय। दा बैबो मोनसे खारन जायनि थाखाय माने औ ओ बिथां माने बेसोर दाउफोरा माने जोंनि जायगाखौ नागारनानै थांबाय बा हयथ' बिस सोरो लासै लासैनो गोमालांबाय आरो जोंनि जायगानिफ्राय आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि सुबुं माहारिन सुबुं माहारिनि ओ माखासे ओ बेदर जानानै मोजां मोनग्रा बा सिखार खालामनो मोजां मोनग्रा बे हु दानि थाखायबो आङो ओ बैसोर दावउसिन दाउलाफोरा जोंनि जायगानिफाय बा गैया जालांनायखौ आङो ओ माने नुनो मोनदों होननानै बुंनांगोन आरोखि बुंनो थाङोब्ला जों सुबुं माहारिया माखासे दावसिन दाउलाफोरखौ जोङो गावथारनानै बा सि सिखार खालामनानै मैहुर खालामनानै जोङो जानायखौ नुनो मोनोमोन आरो उम। दा हयथ' बै फोर खारननि थाखायबो ओ जाय दाउफोरा जोंनि ओनसोलाव दंमोन बै दाउफोरा जोंनि जायगाखौ नागारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव जोङो थांबाय होननानै बुंनांगोन आरोखि आरो थामथियावहाय बुंनो थाङोब्ला ओ नोगोर सहर जि बारायबाय बिफां लाइफां गैयनि थाखाय जों जि बोथोरनि थासारि बा आब हावानि जि सिगांनि थाथाय आरो दानि ओ जि थासारि माने गोबां फारागथि जानायखौ जों नुनो मोनबाय आरो
औ।
हयथ' बै समावहाय ओ दाउफोरा जाय थासारियाव दंमोन दा आथिखालनि जि ओ आबहावा बे आबहावाया गैला आरो माने बिनि थाखायनो हयथ' बै दाउ फोरा जोंनि जायगाखौ नागारनानै गुबुन दाबसे जायगायाव थांबाय बा हयथ' माने थैनानै बा बेबायदिनो माफा माफा ओ जो लासै लासै जोंनि ओ जायगानिफ्राय बैफोरो दाउफोरा गोमालांबाय होननानै बुंनानै लादो दा बै। फोर माखासे दाउफोरनि बिदिन्थि होननानै बुंनो थाङोब्ला। गोदोनि दिङो दिनाव जोङो जोंनि ओनसोलावनो गोबां हादिदग्ला। ओ बा बायदि रोखोमनि दाउ सिगुन। सिला बैफोरबायदि दाउफोरखौ नुनो मोनोमोन खिन्थु दा आथिखालनि ज जुगाव माने बेफोर दाउखौ नुनो मोनलिया आरो आरो नोंथाङा दहाय जे मेनसन खालामदों जे गय बिफाङाव दिन्दां दिन्दाङै बाहा लाग्रा। जायखौ जोङो जे जेलिंगि दाउ होननानै बुङो नङा होमब्ला बैफोर दाउखौबो माने आजिखालि बा आथिखालाव जोङो गोबां गय बागान थाब्लाबो। बैफोर दाउफोरखौ जों नुनो मोनला आरो गोमालांबाय बेफोर दावफोरा औ। बेफोरो माने जोङो दाउफोर खानायखौ जोङो दा नुनो मोनदों आरो दा बेजों लोगोसेनो माखासे नुनो मोनो सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थानाय जेरै- दाउथु ओ मा होनना बुंगोन जे जेलेंगियाथ' बिमालांखाबायानो औ दाउस्रि दाउलुर बैफोरो दाउफोरखौ जोङो सिगाङाव जेसेबां बिबाङाव नुनो मोन आथिखालाव बेसेबां बिबाङाव जों नुनो मोनला आरोना। दा आङो मोननैसो खारन हिसाबै बेखौनो बुंथिना होबाय। आरो नोंथाङाबो माबाफोर मिथियोब्ला
औ। दा नोंथां बुंनाय बाथ्राफोराथ' गासैबो सैथो गोजा ओ जाहोन फोराबो बेनो नोंथां बुंनाय बायदिनो गोमालांनायनि जाहोना। दा नोंथांनिफ्राय आं गोबां सोलोंथि लानो हाबाय ओ दायो आङो मोननैसै आंबो बुंनो नाजानोसै आरोना जोङो माब्रै-माब्रै खालामबा दाउफोरखौ रैखा खालामहोगोन बा बिसिनि सं बिसिनि बिसिनि संखियाजों माबोरै बारायहोगोन। दउ दाउसिन दाउलाफोरनिखौ
औ।
फंनैसो बुंनो नाजानोसै ओ जोङो दायोथ' ओ नुनो मोनदों जे नोंथां बुंनाय बायदियैनो पपुलेसन बा स खिया जोंना बांलांगासिनो दं दा पपुलेसन बा संखिया बांलांनायनि थाखायनो मानसिफोराहाय ओ इजिनो दंफां-लाइफांफोरखौ हाफायगासिनो दं बा दानफायगासिनो दं ओमफ्राय गावसिनि न'स लु लुगासिनो दं दंफां हाफायनानै ओमफाय बिसोरो जे जिब जुनारनिबो सानाखै दाउनिबो सानाखै बेखायनो माने खमायलांजोब्बाय जोंना दंफां-लाइफाङाबो ओ टाउन सहरावथ' दंफां लाइफाङानो गोबाङानो खम।
औ।
ओमफायोहाय गारि मथरनि ओ बे बारहावा खुन्दै गारि मथरनि उखुन्दै जिथु केमिकेल गयो बेजोंबो जोंनि बारहावायाव मिक्स जायो गाज्रियैनो बेखौबो माने बेबो बिजोंबो मोनसे गिदिर। खारन जायो आरो जेनेबा बारहावाया गाज्रि जानानै इदिनो दाउफोरा थानो हाया बिदि बारहावायाव बा बिदिनो गरम बांसिन जायो। बाम बोथोर मिलया दा जोङो बेसे जे हायो एसे दंफां-लाइफां गायनो नाजानांगौ।
औ।
ओमफायो हाय बिदिनो जोङो नुनो मोनो जे ओ मानसिफोरा जे दाउफोरखौ गावथारनानै जालाबायो एबा गावथारबाय थायो बा सिखार खालामो दाउफोरनि बेखौ जोङो ओ बेखौ जोङो बन्द'खालामनांगौ। ओमफ्रायहाय बिदिनो जोङो लामा सामाबा ओ जिनो हाग्रा बंग्रायाव मानसिफोरा जेराव बिदिनो सिखार खालामो बेयाव जोङो बिदिनो साइन बर्ड होना दोननांगौ जे बेयाव बिदि दाउ माबा गावथारनो मोना होननानै ओमफ्राय बिदि रुल बा नियम मोनसे जों बानायनांगौ जे बेयाव दाउ सिखार खालामबा बिदिनो बोसोरनै बोसोरथाम जेल जागोन मागोन बिदि होननानै रुल माबाबासो जोंना एसे दाउ सिकार खालामनाया बुहुतानो खमायलांगोन
औ
ओमफायहाय जोङो दाउफोरनि थाखाय बिदिनो जोङो नेसनेल पार्क बा बिदिनो स्टेटनि पार्क बाय पार्कथ' नङा ओ मा होनो बुखौ फरेस्ट बा फरेस्ट केम्प ओ बिदिनो जोङो बानायनानै दोननांगोन बेयाव बेसेबां हायो इसेबां दंफां लाइफां गायनानै। दाउनि बायदि दाउ थाजाग्रा बायदि बा आदार सदारनि बिदिनो जोङो बेब'स्था खालामनानै दोननांगोन अब्लासो माने दाउसिन दाउलाफोरा याव फैनानै बाहा लाफैगोन मा लाफैगोन। ओ बिदै दैफैगोन मा दैफैगोन होनोमबासो संखाया एसे स्टेबोल बा एसे बारायनायखौ जों नुनो मोनगोन। गोन
औ
जिब जुनारल' नङा बिदिनो दाउसेन दाउलाबो ओमफ्राय गोबां रोखोमनि दायो बुङोब्लाथ' खमायलांगासिनो दं हंखियाफोरा
औ नंगौ
दा आंना समबो जाथ'बायमोन नोंथां दा फोरमायथ'नो हानाय नंला मोन आङो बेफोरखौ ओ जिबनि जुनारफोरखौ बे ससेयावनो आं दोन्थ'नायो जासिगोन नोंथां
औ दे